ओ नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम माहालााय बावाहरबाय नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथां जोङो जोंनि ओ बर'फोरनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय बा ओंख्रि बेफोरनि सायाव रायलाय जागोन नामा नोंथां? औ दा नोंथाङा जेन'बा जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि संनायनि बागै फोरमायदो नोंथांनो मोनसे संनायनि बागै फोरमायसै नोंथां।
औ दे अब्ला नोंथांनो आङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि ओ अनलानि सोमोन्दैनो फोरमायनोसै नोंथां।
जागोन दे नोंथां अनलाखौनो फोरमायद होमबा
अब्ला जोंहाथ' दोरोङारि ओंख्रि होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनियाव आजौ आ जै मोननि समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जे ओंख्रि बेखौ जों दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङो आर ना नोंथां जोंहा गुबै दोरोङारि ओंख्रिखौ मा खारै होननानै एसे संनाय जायो आरोना नोंथां। थिग बिदिनो अनला ओंख्रि, अनला ओंख्रियाबो जोंनि मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नां ओ जोङो माइरं खो नागोन आरो माइरंखौ जोंहा जखानि लानांगोन नोंथांनि न'खराव साबैसे सुबुं दं बेसेबां जखा लायोब्ला जोंहा बै सुबुंफोरनि थाखाय थोजासे जागोन बेखौ जों नोजोर होनांगोन आरो। बेनि उनाव जों माइरंखौ लाखांनानै माइरंखौ गिबियाव जोङो सुनानै लाग्रोनांगौ। सुना लाखांनानै जों मा खालामनांगौ ओ सुना लाखांनायनि दसे सम जोङो माइरंखौ रुइहोनो थाखाय दैयाव सोमनानै दोननांगौ। जेब्ला माइरंआ रुइनाय जाबाय अब्लाथाय जों मा खालामगोन बे माइरंखौ बोखांनानैहाय जोङो ओ उलार गायेनजों देनाय जायो नङाबा माइरङा इसेल'ल' नालाय जोङो थौसियावबो देनो हायो आरो दिंखियावबो नेनो हायो आरो नोंथां। आरो माबेबा समाव जोंहा मा जोंनि न'खरफोरावथ' आथिखालनि मुगायाव दोरों रि आदब खायदाखौ बारा बाहायेरनायखौ नुला बांसिनानो मा बिगियानारि आदब खायदा बा बि गेजेरजों जुजानाय जोंहा मा ग्रेन्डार मेसिन बे ग्रेन्डार मेसिनखौ बे अन गुन्दै खालामनो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां गिबियाव जोङो बे माइरंखौ अन गुन्दै खालामना लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जोंहा मा ओ बेखौ नोंथाङा माजों जागोन बेखौ नोंथाङा गिबियावनो साननानै लाग्रोनांगोन आरोना नोंथां जे नोंथाङा जुदि बेखौ दाउजों जागोन अब्ला मा नोंथाङाबो दाउखौ सिगाङावनो जगार खालामना लाग्रोनांगोन। जे दाउखौ माबोरै जगार खालामना लानांगौ होनबा नोंथाङा दोरोङारि ओंख्रियाव जोंनियावबा न'नि दाउखौसो बा न'आव फिसि दाउखौसो जों बुङो जायखौ लखेल दाउ होनना बुङो। बेखौ जोङो लानो हागोन जोङो बेखौ फुथारखांनायनि उनावहाय बेखौ दै गुदुङाव सोमनानै बेनि गां माखाखौ बुफुजोबनो नांगौ ना बे दाउनिखौ। गां बुखुजोबनायनि उनाव जों बेखौ खौ एसे सावफ्रामनो नांगौ जाहाथे एसे मोदोमनाय फैयो आरो। सावफ्रामखांनानै जोङो बेखौ गोदानांसै। गोदानायाव जोंहा ओ नांगौ जानाय जेरै थांगोन सिखाजों गोदानाय जायो। ओ थांगोनाव होननानै सिखाजों गोदानाय जायो आरो ना नोंथां। बेहाय गोदानायाव जोङो माखासे नांनाय बुस्थुफोरखौ लानानै बा नाङै मुवाफोर थायो दाउफोरावबो‌ बेफोरखौ जोङो गारहरनाय जायो। गोदाखांनानै जोङो मा दाउखौ ओ जेब्ला नोंथाङा मोजाङै सुखादोंबा फिन सुफिनांगौनि गोनांथि जालाया आरोना नोंथां। ओ बिदिनो जोंहा ओ दाउखौ एवनानै लाग्रोनोसै। ओ जोहा अरदाबाव अर लगायनानै सारायखौ जानबाय जेराव साराया गुदुं जायो अब्ला बेवहाय जोङो ओ थाव गुबैखौ हरदो थाव गुबैया जेब्ला गुदुं जायो अब्ला सामब्राम होदो। सामब्रामखौ होखांनायनि उनाव बे सामब्राम गोजायानो नोंथां सामब्राम गोजाखौ होखांनायनि उनावहाय बे दाउखौ हरदो दाउखौ दनदिसे सम जोङो एवनांगौ आरोना नों थां। एवनाय समावहाय जोङो हालदि संख्रिफोरखौ होनानै लाखानांगौ। जोंहा मा दाउखौ एवथारनोबा मोनहोथारनो नाङा बेखौ एसेल' एवफ्रामनांगौ जाहाथे बे दाउनि ओ जे मोदोमनाय आरो बे गोथावथि बेयो बे एवथारनायजो थांफाजोबो आरो नों थां ओंखायनो जोङो इखो इसेल' एवफ्रामनानै अनला ओंख्रियाव ओंखारहैनाय बायदि खालामनो नांगौ आरो। जोंहा दाउनि जे एवनाय बेयो जाथ'बाय दायो फैनोसै जोंहा ओ अनलानि फारसे फैफिनसै। जोंनाथ' अनलाया सिगाङावनो गुन्दै खालामनानै लाखाबायबा अन गुन्दै जाखाबाय जोङो बेखौ संनो थाखाय मा खालामनांगोन गिबियावनो अर जरायनानैहाय जोंहा सारायखौ जाननानै बेहाय दैखौ गुदुं खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो। जेब्ला दैया गुदुं जायो अब्ला जोङो सा अन गुन्दैखौ आखाइजों फ्रि फ्रि फ्रि होनानै जोङो खुरिजों एरै एरै होनांगौ जाहाथे बेयो लाथा खाया नोंथाङा जुदि खेबसेयैनो हरनानै बे अन गुन्दैखौ खेबसेनो दैयाव हरोब्ला बेयो लाथा खागोन। लाथा खायोब्ला मा जायो ओ लाथा खायोबाथाय बियो जोंहा जानायाव मोजां मोनजानाय नोङा बा गोथाव जानाय नोङा आरो ना नोंथां। बेनि थाखाय बे फ्रि फ्रि होनाय आदबखौ बाहायनांगौ। गुबुन खायसेफोरा मा बाहायो ओ बिसोरो बे अन गुन्दैखौहाय गिबियावनो दैजों लगायनानै लाग्रोयो। बेखौ लाव-लाव खालामनानै लाग्रोयो उनावहाय गारसनना होयो। बिदिबो खालामनो हायो नोंथाङा ओमफाय नोंथाङा बे अन गुन्दैखौहाय ओ सारायाव होखांनायनि उनावहाय नांगौ जानाय सग जखानि संख्रिखौ हरदो हालदैखौ हरदो बेजों लोगोसे बेहाय मा दान्दिसे सम गोदौखांनायनि उनावहाय जोङो खारैखौ गथायनो नांगोन बा होनो नांगोन आरो नोंथां बे खारैयाबो जोंनि मोनसे दोरोङारि जामुं। बे खारै गैयाब्ला नोंथाङा हाथाइ बाजाराव बायनानै मोननाय सदाखौबो लानो हायो आरो नोंथां। ओ जोंहा दोरोङारि होनोब्लाथाय खारैयासो गुबैयै बाहागो लायो। ओमफाय बिदिनो दान्दिसे खारै होखांनानै गोदौहोबावदो गोदौ होखांनानैहाय जोंहा एवफ्रामनानै लानाय बेदरखौ गारसननानै होनांगौ आरो ना नोंथां। गारस'खांनायनि उनाव बिदिनो खोबलाय आरो खुस्लिदों एरलाय बेैखौबो जों खनथामसो आद खालामगोन बेनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै खोबनानै बेखौ नैजिबा थामजि मिनिटसो हारसिङैनो गोदौबाय थानो बा संबाय थानांगौ आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला बेयो मोनथां जायो अब्लाथायो जोङो बेहाय मा होनांगौ गंगार दुन्दिया जाय गंगार दुनदियाबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जामुं मैगं मा दुनदियाखौ होयोब्ला जोंहा अनला ओंख्रिया मोदोमसिननाय जायो आरो आरो जानायाव गोथावसिन बा मोदोमनायसिन मोनो। बेबायदिनो जोङो अनदला ओंख्रिखौ संनायखौ मोननो हायो अनला ओंख्रिखौ बायदि रोखोमै संनानै जानो हायो जेरै- मुला गुन्द्रु बा बिबार, मैत्र बिबार बिदिनो आलु बायदिसिनाजों जोङो संनानै जानो हायो। नोंथाङाबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जामुंनि सोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा आंनो
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजां ङै फोरमायबाय जेन'बा अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो दा आंबो नोंथांनो जोंनि बर'नि खारैजों संनाय मोनसे दोरों आरो ओंख्रि बिनि फोरमायना होनसै जायखौ जोङो नारजि ओंख्रि होनो। बे नारजि ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोननिफ्रायनो फैनाय मोनसे ओंख्रि जायखौ जोङो जाबोगासिनो आरो जोङो इयुनावबो जालांबाय थागोन। बेखौ जों फोथायनो बा फोथायनो एकदमबारे डाइरेक्ट बुंनो हायो आरो। आरो बे ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि माखासे नेमखान्थिजों सोमोन्दो गोनां बा नारजिआनो जोंनि बर'नि नेमखान्थि माखासे सोमोन्दो गोनां जायखौ जोङो गारबोनो हाया बा नेवसिनो हाया आरो। दा जोङो नारजिखौ मारै बानायो होनबा आं नोंथांनि सिगाङाव नारजिखौ मै बानायनाय बेखौ फोरमायगोनसै। जोंहा नारजिखौ बे फाथो आबाद जोङो फाथो आबाद मावो ना बे फाथो आबाद मावनायाव बे फाथोनि बिलाइखौ जोङो जेबो खामानियाव बाहाया बिनिखायनो जोङो जोंनि बर'फ्रा बेखौ मा खालामो खानानै जों बेखौ फोराननानै जोङो बस्थायाव सोनानै दोनो आरो दा बस्थायाव सोनानै दोननानै बियो बेनो जाबाय जोंनि नारजि गुबै नारजिया दा बेखौ मोरै ओंख्रि सङो होमबा जोङो गिबियाव नारजिफोरखौ एसे लानानै जेने'बा नोंथांनि न'खराव बेसेबां सुबुं दङ दा बेसे बिबांनि लानानैनो जोङो नार्जिखौ सोमबाय आरो थो दोफ्राव बा थौफ्राव दा सोबनानै दोनोबा बे मा जायो एसे गुरै जायो नालाय दैयाव सोमबाथ' बुस्थुफ्रा एसे गुरि जायोना ओंखायनो एसे गुरि जायोबा जों मा खालामनांगौ बेखौ एसे बोफ्लेनांगौ आरोना जाहाथे रुनायाव जायो आरो बोफ्लेनानै मा खालामनांगौ बेनि गेजेराव थानाय माखासे बिलाइ बिलाइनिफ्राय गेजेरावथ' एसे रोदा रोदा थायोना बे रोदा रोदाखौ जों एसे गारखानांगौ आरो जाहाथे जोङो जानायाव बारा उसुबिदा मोना आरो सानायाव जोंहा बारा खस्थ' मोना जाहाथे दा बिदिनो जोङो बेखौ ओ सिफ्लेखांनानै लादो दा जोङो बेखौ दडाइरेक्ट रुनांगौ आरो अराव। खारै एसे होनानै रुदो संख्रि एसे होनानै संख्रि आरो खारैयावदो ओ बिसोर गुरै खालामो नालाय बुस्थुफोरखौ बेखौ होनानै रुदो आरो। जेब्ला रुयो ओ रुनानै रुयो अब्ला जों बेखौ मा खालामनांगौ सानांगौ आरो जों माजों सायो बेखौ सागनो दङ जोंहा। सागन होननाय मोनसे बेसाद दं आगजु दङ जायखौ जोङो औवाजोंबो बानायो आरो दंफांजोंबो बानायो। मारै बानायो होनोमबा जोङो गोजौआव लावथि बायदि सैनानै बिनि गाहायाव बन ओरै ओरै मोनब्रै दै आरो खाथि फिसा फिसा दा बेजों जोङो सानबाय थानांगौ आरो जेब्लासिम गेबेया अब्लासिम सादो जेब्ला बुस्थुआ गेब्लेयो अब्ला बेखौ एसे दोनथ'दो। बिनि उनाव मा खालामनांगौ जोंहाथ' नारजिखौ अमा नङाबा जानो मोजां मोनखाया दा बेनिखायनो जोङो मा खालामो जोंना बर'फोरा नारजि ओंख्रिखौ अमाजोंनो सङो आरो जोङो बाजाराव अमाखौ लानानै फैदो आरो जोङो बांसिन बेयाव मा अमा मेजेमखौ लाबोयो आरो सोरबा बेदर मोदोम जाग्राया जानो लुुबैग्राया बेदर मोदोम जायो बेदर मोदोमबो होफायो दा बिदिनो। ओ जोङो बेदरफोरखौ जेरै एवो जेनबा फियास होबाय बेदरखौ एवबाय बिदिनो थाव संख्रि बानलु होबाय एसे जेन'बा मस्ला मस्लि होबाय नोंथाङा मा मस्ला जानो मोजां मोनो बे खौ होबाय आरो दा बिदिनो। होखांनानै ओम जेब्ला बेदरआ मेजेमफ्रा गलिजोबो अब्ला जोङो बेयाव मा खालामनांगौ बै जोंङो रुनानै लानाय नारजि जों बेखौ दालिफोर समबाद होनाय बायदि सम्बाद होनांसिगौ आरो। दा बेयाव जोंङो समबाद जोंहा खारैखौ एस एसे होदेरबावदो ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बैयाव खारैखौ एसे गेबब्ले नायनि थाखायलसो होदोंमोन दा बेनिखायनो एबार एसे खारै होदेरबावदो बिनि उनाव बेखौ आराम गोदौ होदो आरो। गोदौ होनोनानै बिदिनो ओ खारै साखिदो संख्रि साखिदो ओमफ्राय बेयावथ' जोङो जेबो दुन्दिया बिदि गंगार दुन्दिया बिदि होलायनाङा। मानो होनना बुङोब्ला बेयो गोखा बुस्थुखाय बेयाव बेफोरनि जेबो खामानि होआ आरो बिसोर मा दानगारजोब जा खायो सो। दा बिदिनो जोंहा नारजि ओंख्रिया मोनबाय जोङो बेखौ जानो हाबाय आरो। दा नारजि ओंख्रि बेयो जोंनि बर'नि माबाजों माखासे नेमखान्थिजों सोमोन्दो दं। जायखौ जोङो बुंनो हायो जों जोहा नार्जारि बिलायखौ मा खालामो जेब्ला जों ओ गामियाव सासे सुबुं थैयो। जोङो बेखौ गोदै बारायाव सावहैयो बे सावहैयो बा फौैयो दा बे समाव जाहबो साव फुखांबाय आरो फबनायनि उनाव जोङो बे लङा दैसायाव दुगैनानै फैयो आरो दुगैखांनानै जोङो मा खालामो। बे नार्जि बिलाइखौ अरगारबोयो आरो अरजदबोयो दा बेजों मा जायोनो जोंहा। ओ जोंहा जेनेबा बै थैनाय सुबुंजों जोंनि गामिजों बा आंजों बा नोंजों। जेबो सोमोन्दो गैला जोंहा नोंनि समाव जेबो सोमोन्दो गैला होननानै बिदि नार्जि अरगारबोयो आरो दा बेयो मोनसे फोथायनाय। दा बियो जों गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमबो सोलिगासिनो बियो जोंनि मोनसे नेम जायखौ जोङो फालिलाङो मानिलांबाय थागोन बेखौ जों बुंनो हायो आरो दंबावो जोंहा। ओ मोनसे जेन'बा आलासि दुम सयोबा जोङो नारजि ओंख्रिखौ सङा। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेखौ गोथैजों सोमोन्दो गारनायावसो बाहायो। बेनिखायनो जोङो बेखौ जोंनि आलासि दुमसिफोरनो संनानै जाहोआ मा सानो बिसोरो जेनेबा जों बेखौ आलासि दं फिफैनायाव संनानै जाहैयोब्ला जोंहा बै आलासि बा खुरमाजों जोंनि बाहागिजों जोंनि सोमोन्दोआ गाज्रि जागोनदां जोबगोनदां बा जोंहा इयुनाव जों मोजां सोमोन्दो थानाय नंङा दां बिदि साननानै जोंङो नार्जि ओंख्रिफोरखौ आलासि दुमसि थांब्ला स संनानै जाखोनाय जाया आरो। दा बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो मानिबोदों जोङो बेखौ इयुनावबो मानिलांगोन। दा बेफोर जोंनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो जोंनि दोरों जोंनि बर' माबाजों समाजजों सोमोन्दो गोनां बा नेमखान्थिजों समाजजों सोमोन्दो गोनां जायखौ जोङो। इयुनसेयाव मानिलांबाय थागोन दा बिदिनो नोंथां नोंथाङाबो आंबो फोरमायबाय आंबो नोंथांनो फोरमायबाय दा जोङो।
औ नोंथां औ समाबो जाबाय। बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां, इयुनाव खाबु मोनोबा बेफोरनिागै सावरायफिनबावनोसै। औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।